आं खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलि।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
औ नोंथाङा माबोरै दं?
औ आं मोजाङैनो दङ।
आंबो मोजाङैनो दं। नों नोंथाङा दा मा खालामदों।
औ आङो जिरायनानै दङ। थिग बेबदिनो जिरायनायजों लोगोसे नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों।
सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला जोङो बर' हारिनि जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनोसै नामा
सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला बैसागु जोंनि दोरोङारि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिफोरा बर' हारि हारिया उदां फोरबो महरै फालिबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ।
ब
नोंथाङा बैसागुनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ औ औ। नोंथाङा बैसागुनि सायाव फोरमायनो फोरमायनोसेै सिगां बेखौ बुंगोन आरो नोंथांनि सिगाङाव औ माने जिहेथु जों बैसागु फालियोना ओ गासिबोथ' फालियो जों बर'फोरा जोंङो जे बै सागुनि सानसे सिगांङावनो माने जोंङो ओ मोसौ थुखैनाय थुखैनाय जायो आरो बे मोसौखौ जोंङो गोबां ओ थाराय बिलाइ दिग्लिलि टि
फानथाव हाइजें हाल दै बेफोरजों जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो लोगोसेनो ओमफ्राय बिलाइजों जोंङो मोसौ खौ बोसबनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ जोंङो थुखै खांनानै फथा हो होनाय जायो आरो बेनि उनाव हाय मोना मोनायाव जोंङो ओ फागा गोदान ओ बावो आरो लोगोसेनो बिसोरनि ओ गङआव ओ जा जानाय थाव फोननाय जायो बिदिनो जोंङो बिद बिदिनो जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो बिनि अखानायै बैसागोनि से खालाराव जोंङो औ जोंङो से खालाराव जोंङो ओ बिद बिदिनो न'खर न'खर ओ जोंङो थांलायनानै ओ खुलुमलायो ओ गे गेदेरा उन्दैखौ ओ जे बोर होयो उन्दैया ओ गेदेरखौ खुलुमो आरो बिदिनो समब्रा समबिजों माने ओ मान होलायो बिदिनो बोर लालाय होलायलनाय बिदि जायो आरो आरो औ आरो बिनि बिनि अखानायै ओ नैथि बैसागो बिनि अखानायै जोंङो औ गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै जोंङो बिदिनो बायदिसिना ओ खाम सिफुं ज सेरजा जथा लानानै जोंङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ थाय बेन्थ बेनला बिदि ओंखारनानै जोङो नखर नखर हाबनानै मोसायो आरो बिदिनो जोङो ओ खायफाया फैसा हरो माइरं हरो लोगोसेनो माइरं बो फैसाबो हरो आरो बिदिनो
औ नंगौ
जोङो बैसागुखौ स्नि सान ओ फालिनाय जायो ओ मोसायो आरो औ आरो जोङो बेनि लास्टावहाय जोङो ओ बिदिनो जों मिथिंगायाव मोननाय ओ जायखौ जोङो बुङो हाग्रानि मैगं बुङो आरो बेफोरखौ थिंनानै जोङो ओ जेरैहाय जारि ओ दलंफुर ओ कुथ्रा बिदिनो बायदि सिना मैगं जोङो खााबथिंनानै ओ ए सेजौ सेजौ नै दा ओ मैगं खाबथिंनानै जोङो ओ बिदि जानाय आरो ओ बेदरफोरजों
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो सैथो दाननि जोबथा सानाव एबा इंराज जोंनि एप्रिल दानाव जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायोना
औ जायो
औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बैसागुआ जों जोंनि आबादजोंबो मोनस जोगोद थौ सोमोन्दो दङ नङा होमबा औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ जोङो आबाद जोंनो लोगोसे लानाय जायो आरो बेनि अनगायै जों बैागु बोथोराव सोरगोआव थांनाय बा बिमा गुरु बिफा गुरु आरो बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाय गोसोखांनानैबो जोङो बायदिसिना बिबार बायदिसिना जानाय लोंनाय बा गाननाय जोम जोमनाय जोङो बावनायखौ नुनो मोनो
थारैनो सैथो नोंथां
औ नं गोबाव दैज्लां बोथोरनि दुखु जाारला गोनां जोंनि मावनाय दांनाय सम सफैनायनि सिगां सिगां जोङो बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालिनाय खौ नुनो मोनो औ जोङो बिदिनो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरै जोङो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु औ थिग बेबायदिनो नोंथाङा ओ सिगाङाव बुंलांनाय बायदियैनो मोसौखौ जोङो थुखैनाय जायो बायदि बायदि मुवा बेसाद लानानै जेरै खाथ्रि बिलाइ बि ओ दिगलि लिथि लावथि राइ जों लाव फान्थाव सबाय गोरान बायदि बायदि बिबार फिथाइबोथ बुथुमनानै जोङो माला बानायनानै मोसौनो गोदोनायाव गानहोयो। थिग बेबायदिनो जोङो थाव हांगार फुननानै लासै लासै बुयै बुयै फोथारफोराव लांनानै जोङो थुखैनायखौ नुनो मोनो। औ थिग बेबायदिनो बे मोसौ थुखैनायाव जोङो मेथाइबो खननायखौ नुनो मोनो।
औ मेथाइ रोजाब रोजाब औ
औ नंगौ बे मेथाइखौ आङो नोंथांनि सेराव एसे बुंनानै होनो सानदों जेरै लावजा लाव जा बोसोर बोसोर एर हान्जा जा हानजा बिमानि खिथेर बि नि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा बायदि गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बादि जा बारि खनायाव दं एम्बु बंग्ला बेबायदि। जा गिदिर गिदिर होननानै जोङो मेथाइ खननायखौ नुनो मोनोना
औ मोनो
औ थिग बेबायदिनो जोङो मानसि बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ साफा सुफा खालामनानै जोङो गेदेरा उन्दै खौ सनमान होयो। आरो उन्दैया गेदेरखौ जोङो खुलुमो नङा होमबा। थिग बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा नेमफोर दङ नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ। औ जो ओ बैसागु ओ बैसागुनि ओ बागै रायलायदों नङा होमबा जोङो
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो जोंनियावहाय ओ बिदि ओ बा ओ न'खर नखर था न'खर थाङा बा आलासि बा ओ न'खरनि बा बिमा बिफा बेफोरखौ जोङो जानाय बा गावनिख्रुइ देरसिन बिदि जानाय फोरखौ जोङो ओ बा। गामसा दख'ना आर'नाइ गस्ला बिदि ओ फालिजों जोङो ओम। बे औ मान होयो आरो। मान होयो बि दि मान होनानै जोङो खुलुमो बा बोर लायो आरो। बिसोरनिफ्राय औ गिदिरनिफ्राय आरो स ओ समब्रा सम्ब्रि समाननिखौ ओ मान होलायो अनलाय नाय अननायजों माने बिदिनो जोंनि जोंबो बिदिनो सोलियो आरो।
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजा सेंग्रा सिख्ला ख्ला बोराय बुरि गथ' गथाय जोङो बयबो लोगो नांनानै रंजानो मोसानो गामि गामि ओंखारो नङा होनोमब्ला
औ।
औ थिग बेबायदिनो जोङो रंजानाय मोसानायाव दामनाय देनाय बायदिसिना बाहायो जेरै जाबस्रि खाम ज'था ख'रखा सिफुं औ हा बे ओ
बेफोरो मोनसे औ। बर' हारिनि सिनायथि आरो औ औ लोगोसेनो ओ। गाननाय जोमनाय औ।
बायदिसिना ओ फाख्रा सिख्रा गोमो गोथां बाथ' गां गाबनि जोङो ओ सिफोर गाननानै गामि गामि न'खर न'खर रंजानानै औ मागिनायखौ नुनो मोनो। औ बे मागिनायनि ओ रांखौ बा जों माइरंखौ उनावहाय जोङो लावखार ओंखाम जानायखौबो नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो।
औ।
औ।
थिग बेबायदिनो जोंनि बैसागुआ गोदो गोदायनि आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ गाजा गोमजायै सोलिबोदों नङा होमबा।
औ बेखौ जों दासिमबो फालि ओ बोगासिनो दं आरो। आरो बियो बिदिनो सोलिलांबाय थागोन औ इयुनावबो बियो ओ बिदिनो ओ सोलिलांबाय थागोनखौ ओ जोङो आसा खालामो आरो।
औ। रांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।
औ।
आरो इयनावबो थिग बेफोरबायदिनो रायलायफिनो समखौ मोननो हाथों।
औ।
बिदिब्ला जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे गोजोननाय थाबाय नों
औ नोंथांनि सिमबो गोजोननाय थाबाय।